हेलौ
औ नोंथां खोनादों खोनाबायना औ औ‌ खोनादों। औ दे गोजान मोनाब्लि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां गोजोन्नाय थाबाय। नोंथांनिसिम
औ अब्ला जों दानिया नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा ओमबा नोंथां? औ जोङो बर' हारिनि माखासे गायनाय फुनायनि सायावनो रायजलायनोसै नामा नोंथां। हेलौ खोनादों नोंथां? खोनादों?
औ खोनादों।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव दा माबायदि रोखोम गायनाय फुनाया सोलिगासिनो दं नोंथां?
जोंनिथिंथ' दायो अखा गैया नालाय।
औ,
जायनि जाहोनाव जोङो माने न' न'खर बा न'खर, नि दुब्लिफोराव बरिं मेसिन जोंसो सारनानै गायनाय जादों आरोना नोंथां। औ बरिं मेचीन होनानैसो गायदों आरो नोंथां औ औ नोंथां एकदम दा मानि अखायानो गैया नालाय बिराद खरान जायो। आरो दै न'खरावनो बिदिनो न'खरनिफ्राय बा निफ्राय बा गोजान एसे बिलो दखलफोरनिफ्रायसो दैखौ बिदि बरिं बहायनानै सारनाय जादों आरोना नोंथां।
औ औ।
ओरैनो नोंथां, औ आथिखालाव बेबायदि खरान बोथोर जानायनि जाहोना, गासिखौबो जों सुबुं अनजिमायानो खालामनाय नङा हबा नोंथां औ
गोदोनि बोथोर आरो दानि बोथोरजों जों मिलायनायखौ मोनला नङा? गोलोमनायफ्राबो बारा जायो सान्दुङा बारा जायो। आथिखालनि दिनाव नाथाय गोदोनि समाव जोङो नायोब्ला माने मोनसे थि समावनो अखा हानांगौब्ला हायो सानदुं दुंनांगौबा दुङो, माने माइ गायनाय फुनायाव बिदि जेबो फ्रब्लेम जानायखौ जों बारा नुनो मोनाखैमोन आरो गोदोनि समाव नङा होमबा नोंथां। मानो होनबा गोदोनि समाव आ आबहावा गेब्रेंनायाबो खममोन होननानै बुंजायोना। दा जोंनि ओनसोलावबो सोलिगासिनो दङ माइ गायनाय सोलिगासिनो नाथाय नैबे साननैसोनि गेजाव माने सान्दुं दुंनानै दुब्लि फोथारा बिदिनो खरान जानानै दङ नोंथां।
औ नोंथांनाव जोंनिथिंबो बे नों होननाय बायदियैनो जानानै दङ।
औ। माने दाख्लै साननैसो जाय जायफोरा दुब्लिखौ हालेवनानै लादोंमोन हालेव- नानै लाब्लाबो दा बे फोथारा माने रानफिननानै खरान बायदि अबस्था जानानै दं मानो होनबा अखायानो जोबोद जोबोद खम जाबायना हानायानो अखा हानायानो गैस‍‌रायानो होनजायो उम, दा औ नोंथां।
जोंनि समाजाव जेनेबा जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय बायदि जेनेबा जायखौ एम्बु एम्बुआसो अखा लेंहरो होनो आरो बर'नि समाजाव जेनेबा
नगौ नोंथां औ औ।
ओरैनो खुगा खुगा सोलिबोनाय बायदि जेनेबा फोथायबोनाय मथे
औ,
एम्बुफोर एभेलेबेल एम्बुफ्रासोलायनो अखा लिंह'रोमोन आरो खिन्थु दा बे अखा लेंहरग्राफोरखौनो सुबुं माहारिया सानफा एफा दैज्लां फैगाफा बुथारगाफा बिदि बुथारनायाव एम्बुनि अनजिमाया खमायनायाव दा अखा लेंहरग्रायानो गैया जाहैबाय नालाय
नंगौ नंगौ
उनाव एसे खरान जाबोदों होननानै मानसिफ्रा फोथायो आरो नोंथाङा बेखौ बिसास खालामबानो
नंगौ नोंथां बुंनो थाङोबा, जों गोदोनिफ्राय जा फोथायनानै फैनाय बे
ओ आथिखालाव जों नुजानायखौबो नुनो मोनदों नङा होमबा मानो होनबा गोदोनि समाव जोङो। दैज्लां हाबनाय लोगो लोगोनो
एम्बु गाबनायखौ जोङो गोबां खोनानो मोनोमोन नाथाय जों दा एम्बुनि गाबनायखौनो खोनानो मोननाया जोबोद खमसै। मानो होनबा जों सुबुं माहारिया बोथोर फैनायनि सिगांनो एम्बुखौ जों नागिर नागिरै माखासे जिब जुनारफोरखौ औ
नो नागिरनानै जानायखौ नुनो मोनदों आरो जायनि जाहोनाव दिनै बोथोरा बेबायदि सानफा एफा सोलाय लांनो सोलाय लांगासिनो दं।
नंगौ औ।
नंगौ नोंथां। ओरैनो नोंथांनिथिंजाय दायो मा मा माइ एबा आबाद मावबाय थादों?
ओं ओरैनोथ' जोंनिखै नोंथां बांद्राय दैबो गैया नालाय नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव माने बांसिन रनजित माइ बे गोदोनि माइ फुरानाखौनो ओ गायो आरो दासिमबो। नाथाय दा गोदान गोदान माखासे माइ ओंखारबाय नोंथां। बे माइ गोसोम होननाय ओंखारदों ना गोबां बिदां जायोनो बे माइया। दा आथिखाल माखासे सुबुंफोरा बेफोरखौ गायजेनबाय आरो नोंथां। नाथाय औ दा देग्लायसो गायजेननायखौ नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव। ओ मानो होनोबा बे माबायदि फिथाइ होयो खोनादोंसो फिथाइखौ बुरजा होयो होननानै बिदाङा बुरजा जायो होनना नै। जानो बिदां ओंखारब्लासो मोनथिसिगोन। आरो आरो दुब्लि फोथाराव गोबां हायानो दा खालि जानानैसो दं नोंथां। मानो होनबा दैनि आंखाल जानाय दं नालाय गायनो मोनाखै दासिमबो। नाथाय खोथियाफोरखौ फुगासिनो दं आरो नोंथां मानो होनबा जोंनाथ' खोथिया फोनाय समा बारलांबाय नङा होमबा। दा खोथिया गो
थिया गोजौ गोजौ देरजोबबाय--उम--औ।
ओरैनोथ' बोसोरफ्रामबो जोंनियाव बिदि आबादा दा आबादखौनो मावखायो दासिमबो ओ ओमफ्राय माखासे सुबुंफोरा माने सोलायबाय। जायफोर गोदो समाव आबाद मावोमोन नाथाय न'खरनि ओ मानसि सुबुंनि आंखालाव माखासे सुबुंफोरा माने आबाद मावनायखौ बाद
बाद होनानै माखासे आलदा बिजनेस--औ औ बेफोराव गोसो होसिननायखौ जों नुबाय आरो नोंथां--औ
ओमफाय आरो गोदोनि औ गोदोनि बायदि जेरै जों आबाद मावनानै न'खराव जानाय रांखान्थिखौ जोङो बे आबाद
बे आबादजोंनो सुफुंगोन होननानै आबादखौ मावोमोन नङा होनबा नोंथां। औ नोंथां औ--दों जोंनि ओ ओनसोलाव बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ एसे खम नुनो मोनसै।
साफा सा थानाय आबादारिफोराल' माने गाहायखौ आबाद मावनायखौ गाहाय हिसाबै लानानै माने रांखान्थिनि था खायबो मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नाथाय दाथ' बयबो जोङो ओ आबाद माव मावनानै माने जों दानि ओ जेनेरेसननि माने इयुन जोलैफोरा
दुब्लि फोथाराव थांनायखौनो जों नुनो मोनला नङा होमबा--औ नोंथां औ जायफोर
दङ' बिसोरखौल'सो जायफोर गोदोनिफ्राय आबाद मावबोनानै देरबोनाय बैसोरखौल' जों दा आबाद फोथारावव थांनायखौ नुनो मोनसै आरो गोदोनि बायदि आबाद माव नांगो बुरजा बुरजा आबाद मावनांगौवाबो दानि दिनाव गोबां खस्थ'सै नङा होमबा नोंथां। मा नो होनबा जों गोदोनि समाव आबाद मावोब्ला जोङो सोरखौबा न' सुंसेेरनि मानसिफोरखौ लेंहरब्लानो ज' ज' सावरि आ बेबायदि जाफैनानै माने हेफाजाब होलायोमोन। नङा होनबा नोंथां? नाथाय दानि दिनाव जों रावखौबो सावरि मोनला। लिंहरब्लानो जोङो फैसा होनासो लेंहरनो गोनां जायो। उम दा ओ नोंथांमोननिहाय
बिथिंलाय बोरैथो जागासिनो आबाद मावनाया नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथा हानि आंखालाव जोबोद खरान हा हुफोरा जायफोरा हा हु बुरजा दं बिसोरथ' माखासेखौ गायनो एबा माइनि आबाद मावनो मोनाखौनो होननांसिगोन। मानोना खरसाया गोबां जायो।
औ।
मावनायावनो दै दै होनायाव गोबां खरसा जायोना। जायनि जाहनाव हा बुरजा गोनां
नंगौ नोंथां जोंनि औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नोंथां माने माखासे सुबुंफोरा माइ गायनायखौ जास्ट ओरैनो गावनि न'खरनि नांगौनि थाखायल' गायनाय जायो
गायनाय जायो मानो होनोब्ला
माइ खोथिया फोनो हालौ जेननायनि फ्राय लानानै फुनाय लानानै गायनाय लानानै माइ हाजासिम न'आव लाबोनानै माइ मारा होजासिम माने गासिबो गुबुन मानसिखौ हमनानै माने हाजिरा होनानैसो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो औ। बेनिखायनो माने दा आजिखालि जों बांसिन सुबुंखौनो ओ माखासे न'खरफोरनि माने न'आव जानो थाखायल' आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै।
नंगौ नोंथां नंगौ। जोंथिंबो बिदिनो दाथ' आरो माख खासे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जेनेबा बैसागुआवथ' जोबोद गोनां हिसाबै जोंनो माइब्रा माइरंखौ नांगौ जायोना बे माइब्रा जेनेबा जोंनि हारिमुआव सोलिबोनाय जुमाय एबा आरो मा गोआवबो एन्थाब फिथा सावनो थाखाय जोंनो माइब्रा माइरं जायो बे माइब्रानि थाखायबो हायानो गैया बायदिसो जाबाय आरो नोंथां मानो होनोब्ला बे माइब्रा माइरंआ जो जोबोद खम बिबाङै मुलामफा होयो नालाय जायनि जाउनाव मानसि फोरा बे माइब्रा माइरंखौ
गाया आरोना नोंथां?
फोर हा बुरजा दं बिसोरहाल'सो बिगानै बा बिगाथाम गायसै आरोना।
औ औ।
आरो जोसा माइरं होनो जायखौ जाय जानायाव जोबोद गोथाव। थाव मोदोमफ्रु मोदोमलायनाय जोसा
गोदोनि दिनाव गोबां गायोमोन मानसिफोरा नाथाय दायो बिफोरो एसे एसे खमाय लांबोनो हमगासिनो। मानोना बेफोर सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे से हा हुफोराबो सासेयावनो गोबां गैया जायनि जाउनाव मानसिफ्रा बेफोरबायदि खम से मुलाम्फा गोनां माइ जेनेबा जोसा मायाथ' इसिबां मुलाम्फा होआ नालाय
नंगौ नंगौ।
बिगासेयाव खुबैबाबो सय मन सात मन बेफोरबायदिल'सो होयो जायनि जाहोनाव मानसिफ्रा बेफोरबायदि जोसा
माइब्रा माइ बेफोरबायदिखौ बोसोरफा ए एफा खम बिबाङै गायनायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ आथिखालनि आबादारिफोरा बांसिन बे
जोसा मायब्राखौ गायलियानो होनजायो नङा होनबा नोंथां औ।
मानो होनब्ला गायोब्लाबो माने गोबां खम बिबांनि गायो आरो नांगौ जायोब्ला बेखौ बाय नानै जानायखौसो नुनो मोनसै।
होमबा नोंथां आं नै समाबो जाबाय
दे हबा नोंथां ओ- नोंथाङा माखासे आं मिथियै बाथ्राफोरखौ फोरमायनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम ओ रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
आं गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंबोल' माखासे मिथियैख नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय दे ओमबा दे